हेल'
हेलौ नोंथा
औ नोंथां खोनादोना? हेलौ औ खोनादों नोंथां नोंथाङा मा खालामदों दा? नोंथाङा मा खामदों दा?
ओहो
आस्सा आं नोंथां आं नोंथांखौ कल खामनायनि जाहोनानो जाबाय आं दा नोंथांजों उम दसे सावरायनो हागोन ना? नोंथांजों आं दा मोनसे नोंथांजों आं दा मोनस बे आयदानि आयदानि सायाव सावरायनां जों आयदायानो जाहैबाय आबाद मावनाय जों आबादखौ मा मा रोखोमनि मावनाय जायो नोंथां नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना? ए फोरमायना होनायसै
औ नोंथां आबाद होननानै बुङोब्ला जों दा दैज्लां बोथोरनि बागैसो सावराय हागोन दैज्लां बोथ
औ।
मा मा आबाद माइ आबाद होनना बुङोब्ला जों माइ आबाद निसिम औ नोंथां खोनादों।
अ दे बुंलाय।
माइ आबाद माइ आबादनि सायावसो खोना
खोनादों नोंथां खोनादों।
खोनादोंना नोंथां?
औ औ खोनादोंं।
दैज्लांनि आबाद होननानै बुङोब्ला जों माइ आबादनि सोमोन्दै एससे सावरायनो हागोन। जेरै माइ आबादखौ मावनो थाखाय जों गिबियाव माइलिखौ फाथोनि बस्थायाव सानसे हरसे सोमहाबनानै दोननानै बेखौ बोखांना हायाव फे स्राना दोननानै थ' बिलाइ एबा थालिर बिलाइजों खोबना दोनग्रोनांगौ बेनि उनाव खौ ट्रेक्टर एबा नांगोलजों हालेवग्रोनानै लाग्रोनाय जायो। आरो बेनि उनावहाय बे हा बे खोथियाख खौ देरब्लाथाय बेखौ गुबुन हायाव हालेवग्रानै हाखौ फोमोनना ला आगोरनाय गायनाय जायो। आरो बेखौ। होनोब्ला बेखौ हानानै लाबोयो बेफोरबायदि। दिनो माइ आबादखौ मावनाय जायो नोंथां।
औ ओमफाय मा मा आबाद मावो माय माइ आबादनि अनगायै?
आबाद मावैसो माय आबाद‌ नि अनगायै जोंनिथिं। बेफोरबायदिनो बादामनि जिंखा केरेला। फथल बानलु बेफोरबायदि बायदिसिना मैगंखौ जोंनि ओनसोलाव मावगासिनो दङ। नोंथांमोननिथिं। नोंथांमोननिथिं बेफोरनि अनगायैबो। नोंथां
जोंनिजाबो नोंसोरनि बायसानो बिदिनो माइ आबादफोरखौ मावो बिदिनो मावो। फा जिंखा पटल बायदि बेफोरनो आबादखौनो मावो आरो नोंथां
औ नोंथां
औ
नों नोंथांमोननिथिं जिंखा आबादखौ माबोरैहाय मावो बे बेनि बागैसो फोरमायनो हागोन ना नोंथां
जिंखा आबादखौ ना गिबियावहाय जिंखानि जोलै एबा बेगरखौ जोङो हा हाथाय एबा बाजार होनबाय बायनानै लाग्रोनाय जायो बेनि उनावहाय हा हा औ जोङो नांगोल बा ट्रेक्टरफोरजों एवना लाग्रोनाय जायो बिनिनायनो बेगरफोरखौ फोना होनाय जायो बिनि उनाव बेगरा खिलिबा रज'बा माने बिदिनो जिंसि बा सां गायना होनाय जायो नोंथां। बिदिनो मावनाय जायो आरो ना जिंखा आबादखौ
आाबादखौ आरो जेरैहाय बानलु आबादखौ माबोरैहाय मावो एसे फोरमायबावनो हागोन ना नोंथाङा?
बानलु आबादखौबो बिदिनो मावनाय जायो नोंथां फुलि लाबोनानै माने गायनानै मावनाय जायो।
नोंथांमोनहा दासान्दि न'खराव मा आबाद मावगासिनो दं बेनि बागैसो फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
जोंनियाथ' माइ आबादल' मावनाय जायो बेलेग मावनाय जाया नोंथां।
औ नोंथां जोंनिथिंजायबो बेफोरबादिनो
हेलौ नोंथां
औ नोंथां
नोंथांमोननि न'खराव मा मा आबाद मावनाय जायो
जोंनि न'खरावथ' दासान्दि जिंखा लेस
हेलौ नोंथां हेलौ खोना जो
खोनादों नोंनो बुंनायसाय
नोंथाङा मा बुंदोंमोन खनसे बुंफिनलाय आं मोजाङै खोनायासै
दासान्दि जोंहा न'आव जिखा, लेस्रा, काख्रेल बानलु आबाद‌बे
आतसा लेस्रा, काक्रेलफोरखौहाय बोरै मावो नोंथां एसे फोरोंना‌ सोलाय।
औ नोंथां लेस्राखौहाय गिबियाव बिनि जोलै बाजाराव बाजारनिफ्राय लाना फैग्रोननाय जायो बिनि उनाव जे बे थ जाय जायगायाव गायगोन बे हाखौ ट्रेक्टर एबा नांगोलजों हालेवग्रोनानै लाग्रोनाय जायो
उम
बेनि बोनानै बेखौ लारि लारि गारना होलांनानै हाखौ खोबना होनाय जायो बिनि उनावहाय साननैसो थानानै जेब्ला देरो अब्ल जायो थाय बा सग फोराव फाननानै रां आरजिनो हायो आरो ना नोंथां?
औ।
नोंथां नोंथांमोना
हेलौ नोंथां।
खोनादोना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
नोंथांमोना माइनि अनगायै जेबो बेलेग आबाद न बन मा
बेलेग आबाद मावनाय जाया नोंथां।
औ नोंथां।
नोंथांमोननि ओनसोलावलाय माइ आबादजोंलाय बेलेग आबाद मावा नामा नोंथांमोननि ओनसोलाव।
जोंनिथिं बेफोरबायदिनो बायदिसिना गुबुन गुबुन आबाद मावबावो जेरैहाय भिन्दि बेफोरबादिनो फान
औ। आच्छा नोंथां हेलौ नोंथां।
नोंथां खोनादोंना।
नोंथाङा दे बुं। जिंखा लाव जोंगोनारफोर मारानि बाजाराव फानैनानै मुलाम फा मोनो ना। नों बेसां बेसांसो मुलाम्फा जायो इफोर आबादखौ मावनानै नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
बेफोरखौथ' डायरेक्टलि बुंनो हाया मानो होनब्ला बेनि बेसेना माब्लाबा दसेनो कमायो आरो माब्लाबा बारना होयो।बेनि रेटआ माने मोनसे रो माबायावनो थाबाय थाया आरोना नोंथां। माब्लाबा बे
हेलौ नोंथां।
बिनि एसेबो बारा थाया।औ खोनादों नों
औ।
औ।
उम उम बुंनायसाय नोंथां मा होनदोंमोन?
बुंनायसाय नोंथां मा होनदोंमोन?
हेलौ।
नोंथाङा जे होन्दोंमोन बे फोर बेफोर मेगंखौ फाननानै बेसे
नोंथांना एसे नेटनि प्रब्लेम नामा?
आखाइनि मोना आरो खोनायाखै नोंथां।
नोंथांना एसे नेटनि प्रब्लेम नामा मोजां खोनायाखै जे नोंथा एसे नेटनि प्रब्लेम नामा? औ बारा मोजां खोना फैयाखै एसे गोसायै बुंजागोन नामा नोंथां। लासै लासै खोनाफै नोंथांनि
औ।
बुंना होलाय नोंथां।
नोंथांमोनहा बेफोरबायदि जेबो आबाद मावखाया नामा नोंथां?
मोजां खोनायासै नोंथां।
खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों। खोनादों।
थां खोनादों।
दे बुंनायसाय मा बुंदोंमोन?
नोंथांमोन न'खराव फट बेफोरबादि बायदिसिना आबाद मावा नामा नोंथां?
न'खराव बेफोरबायदि आबाद मावा मावनाया जोंनि जा ओरैनो जोंनि ओनसोलावहाय मावनाय जाया आरो
औ औ नोंथां।
हेल' नोंथां हेल' नोंथां जोंना समाबो जाबायमोन नोंथां अब्ला जों दोन नोसै नामा?
औ नोंथां दे होमब्ला।
दे होमब्ला नोंथां दे दे।
औ दे।
गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम।
थेंक इउ नोंथां।